हेलौ नोंथां ।
हेलौ ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ ।
अ
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं बिदिनो ओंखाम जाखांना जिरायनानै दं नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थाया मानो। नेटआ एसे प्रब्लेम जादों दे नोंथां। दिनैनि आंनि औ खोनादों।
औ दे।
दिनैनि नोंथां दिनैनि आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहै
औ।
आं मोनसे जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदियै जोंनि ओ जानाय लोंनायनि सायाव आं एसे सावरायनो लादोंमोन आरो। नोंथाङा राजि दंना?
दे आं। सावरायजागोन दे नोंथां।
अब्ला जोंनि जोंथ' दा बुंनो हायो गोदोनि जानाय लोंनाय आरो जों दानि जानाय लोंनायनि खान्थिफोर नङा होमबा।
औ। औ नोंथां।
नोंथां गोदोनि समनि ओ जानायनि ओ बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोदोयोनि सम उम गोजाम समनिफ्राय जोङो मिथिंगायाव मोन बांसिन मैगं थाइगं नोङा होमबा।
औ औ नोंगौ नोंथां।
बेफोरखौ औ बेफोरखौ जायोमोनब्ला जोंनि देहाफोरा जोंनि माने ओ गोग्गोयै थायोमोन। नाथाय आथि खालनि मैगंफोराबोथ जोङो दा जों मिथिंगायाव मोननायानोखौनो जानाय जायो एखे रोखोमनि मैगं आनो ओमफ्राय नाथाय आथिखाल मैगंफोरा मानो जोंनि सुबुंनि देहायाव खहा खालामो नोंथाङा बेनि जाहोनखौ एसे फोरमाय नांगोन नामा
बेनि जाहोनखौ आं एसे सुंदयै फोरमायना होनसै जा खिनि आं मोनथियो आ गोदोनि औ गोदो गोदोनि मैगंनि बा बागै जों बुंनो थाङोबा गोदो नि मैगंफोराव बांद्राय हासार होनाय जायामोन बा जों सारखौ गोबोर हा हासारखौल बाहायनाय जायोमोन आरो
बाहायनाय औ नंगौ नोंथां
औ गोबोर हासाराथ आरो जोंनि देहानि जेबो खहा खालामाबो नालाय
औ नंगौ नोंथां औ
ओ दाना बिदिनो आबाद मावनायफ्रा खमायलांनो हमदों जाय बांसिन आबाद मावो बिसोरो आबादखौ फाननानै रां खामायनो हानायखाय बांसिन हासार होनानै आबाद बे खौ मोजांसिन खालामनो नाजायो आरो बांसिन हास हासार होनायनि जाहोनाव नो ओ बे गोबोर हासार नि अनगायैबो गोबां ओ गलानिफ्राय हासार लाबोनानै होनाय हासारफोरा जोंनि देहाखौ खहा खालामो बेनिखायनो दाना जोंना बेराम आजारफोरा एसे एसेयावनो जायो जेरै सानाय सुनाय आरो खायफा ओंख्रि ओ मैगंआव मुलि होगोदान उम मैगंफोरखौ जाबाबो जोंना खिलाय गोबालायखौबो मोजां नुनो मोनो
औ जों देहानि खहा जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां औ दे उम उम
हासार होनायनि जाहोनाव जोंना देहाया दाना गोरलैयावनो एसे एसेयावनो खहा जायो आरो
औ औ नोंगौ।
गोदोनि मैगं आबाद बा गोदोनि मैगं फोरा साबसिनमोन होननानै आं दा सानो आरो। गोदोनि दिनाव बांद्राय हासार होआमोन नालाय
नोंगौ नोंथां।
नोंथाङा बिनि सायावनो आरो आरो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं एसे फोरमायना होनि अब्ला नों जोंथ' नोंथाङानो बुंलांखा थादों नङा होनबा? गोदोनि होननानै जोङो गोदोयो जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मा होनदो जों माखासे ओ मेडिसिन
औ।
माखासे मुलि बायदि नङा होमबा हा हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोना मुलि बायदि होनाय नु नुनो मोना। जि बायदि न'आव न'आवनो जोंनियाव गावनि जानो गोनां मुवा बेसादफोरखौ जोङो मा होनदो न'आवनो जोङो मा होनदो आबाद मावनानै जानाय जायोमोन आरोना। नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो आथिखालाव जों माखासेखौ नों माखासे आयुरवेदिक जै माबा जि बायदि ना जिबायदि मैगं बै मैगंफोराव जों मा होनदों हाथाइ बाजारनिफ्राय बांसिनानो मा होनो मुलि होनाय नङा होमबा? बेफोरबायदि जों मैगंखौ खौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों ओ नाथ थाय बैफोर मुनिफो-मुलिफो-मुलिफोरा नङा होमबा बै फोर मैगंफोर मुलियानो मे न'आव जोंनियाव हाबाबना
औ।
जोंङो दिनै माखासे सुबुंफोरा नङा होमबा बां ओ ओ खायसे खायसे इ सुबुंफोरा मा होनदों बांसिनानो जोङो माने बांसिनानो फ्रायानो माने ओ देहाया माने जोंनिया
औ
माने खहा खहा जानांगौ जाहैदों आरो ना ओ ओं बेनिख बेखायनो जोङो आंनि बायदिब्लाथ बेफोरखौ मा होनदों बेफोर बै मुलि होनाय बायदि मैगंफोरखौ मा होनदो नोङो एसे गोजानाव दोननानै ब्लाबो गावनो हारसिंयैनि एसे खस्थ खालामनानैबाबो गावनि ओ जायगा नङा होमबा बेहायनो एसे नि जानो हायोब्ला जोंङो बोथोरनि मैगंखौ जोङो ओ सा बसिन जागोन बायदि मोनो आरो ना बिदि बो-बोथोरनि सम माने बोथ थोरफोरनि मैगंखौ गावनो हारसिङैनो जोङो एसे ओ देहाखौ एसे ख ओ खस्थ खालामनानैब्लाबो जोङो मावना जायोब्ला जों माने आं साबसिन जागोन ना आं उम बायदि सानो आरो आरो जों नुनो मोनबावदों थिखालनि ओ ना बायदि नङा होमबा बेफोर फिसारि बायदिफोरावबो फु ख्रि बायदिफोराव जोङो नुनो मोन्दों माखासे मेडिसिन होनाय जेरैहाय थाबैनो ना हाया देर खांनो हानाय नङा होमबा बैफोरावबो जों गोबां खहा जानाय नुनोमोनदों नाथाय सिगांनि समफोराव माने जोंनि ओ दैमा दैसायाव मोननाय ना बेफोर माने आरो फुख्रियाव मोननाय ना बेफोराव जोङो जेबो बिदि मेडिसिन जोंङो बाहायनाय नुनो मोनाखैमोन औ औ ओमफाय बे बियो मा होनदो जिखिथा मिथिंगायाव मोननाय बिसोरबो गावसोरनि आदारखौ जायो बिदिमोन आरो बिदि मो ओ नाफोर इसे सिगांनि गोबांबो जोङो उम जेला ओ देहा फोरखौ जोङो साबसिनै माने जोंनि सावस्रिखो जोङो गोगोयै थानायसो जोङो नुनो मोनबोदोंमोन ओ नाथाय जों आथिखालाव बांसिनानो जोङो सावस्रिनि थाखाय जोबोद लोरबां बायदिखो जोङो आथिखाल नुगासिनो दं आरो ना नोंथां। औ
नों थाङा आरो नोंथमोननि न'खराव दा मैगंनि आबाद मावो ना मावा
औ जोंनियाव होनदो ना
औ औ
नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव नामा नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव थ नै दा नोङा ओमबा मैगं दाथ नै दा दैज्लां बोथो र नालाय बेहाय जोंनियाव नु माखासे मैगंफोर मावनाय नुनो मोनदों।जेरैहाय जोंनिया मा होनदो बहल, जिं खा ओ खांख्लर ओ आरो फाथो ओमफाय बायदिसिना आरो मैगं दंबावो। बिफोर माने दैज्लांनि मैगं आरोना बेफोर लेस्रा लेस्रि बे फोर मेगङा बेफोर आरो भेनदि बैफोरबायदि मैगंफो जों दा दैज्लाङाव जोंनियाव आबाद खामनाय नुनो मोन्दों आरो बिफोरनि अनगायै माखासे मेगंफोर दङो ओ आरो बेजोंनो जों मा होनो जेरै फाथो नङा ओमबा बिफोर आरोब आबादखौ मावना फाथो आबादफोरनिफ्राय जोङो गोबां ओ जोङो मुलाम्फाबो जानाय नुनो मोनदो गावनो उम जेरैहाय जों फाथोखौ जोङो फोनानै जोङो जायो। नोङा ओमबा फाथो बिलाइखौ जोङो जिथिया रागोन अब्ला बिखौ खौ जोङो आरो जों मोनसे गुबुन खामानियावबो जों बाहायनाय नु नुनो मोनो मैगं अनगायै जों बेखौ मा होनदों दिरुं ओ दिरुं बिनाव बेजे ओंखारना फाथोआव बेहाय मा होनदों दुरुं ओ औ औ बे बिफांनि बिगुराबो जों नेव माने खामानि होयो आरो दो दुरुं बानायनायाव बेफोरबायदि जों गोबां मुलाम्फा खुफा नुनो मोनदों औ बिदिनो आरो माखासे दं जेरै जुखाम आबाद मावो नै दा दा दैज्लांनि सम नङा होमबा नोंथां अ बेहायबो जों मा हो जुखाम आबाद मावनाय बे जुखामनिफ्रायबो जोङो मा होनो माखासे जुखामफोरखौ जोङो ओ जायो नङा होमबा गोरलै जोमाव जों देर बैसो राबाथाय जोङो जानाय नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो बैखौबो जों बांसि ना नो जों ओ मिसिं बायदि फोराव होनानै जेरै दुलायनानै बेखौबो जोङो जोंनि जानाय हायद' जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो ना जेरै जेरैहाय औ गुन्दै औ औ जेरैहाय आथा बायदि बायदि बानायनो सो जों बेदि बानाय बेफोरबो जोंनि आबाद
औ औ
गंनि ओनसोलनि आबाद खायसे फोरमायनो हागोन नामा
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलनि एसे आबादखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जोंनि बिथिंथ दा दैज्लां बोथोर नालाय आङो। बांसिनानो ओ ज गोनार बा खुमब्रा मैथा मैथायाथ' गोबां गुबुन गुबुन मुंजों थुजानाय आरो जानायावबो गुबुन गुबुन मोनजानाय जा मैथा गोखा गोखै मैथा गोजा मैथा बां बेफोरबायदि थायोना बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो बहल जिंखा आरो फाथो
औ‌ औ। मैथाया मैथाया मा मा मा रोखोमनि मैथा दंमोन नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन
मैथायाथ' जोंना ओ मैथा गोखै थाहैबाय बि
नों नों नोंथांनिया नेट आ एसे औ। नेटखो इसे नेट आ एसे प्रब्लेम जादों नों थाना।
खोनादोंना नोंथाङा?
दे बुं नोंथां।
औ मै मैथायाथ' जोंना गोखैबो मैथा गो नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
दे दासो खोनाफैदों दे नोंथां।
औ मैथायाथ' जोंना मै था गोखैबो थाबाय आरो। मैथा गोखा आरो मैथा गोजा आं बे मोनथाम मैथाखौ नुनो मोनदों आरो।
औ औ जोङो मैथाखो मिथिगोन ना मैथा गो गो गोखा मैथा होनो दे नों थाङा दे। गोखा मैथाखौ मा मुंजों बुंनाय जायो नोंथांमोननि
मैथा मैथा बांगाल बुङो नामाथाय आं बेखौ मोजाङै मोन
औ नोंगौ दे।
औ औ आरो मैथा गोजा गाबनि जे मैथा। नुयो बेखौ बांद्राय गोखै जाया बियो ओरैनो गोजाबाबो एवनानै जों जानो हायो नाथाय थाय मैथा मैथा गोखैया थ' बांसिन गोखा जायो गोखै जायो। बिदिनो जों दालि बा मैथा ना। बेफोरबायदिजों जागोन
औ नोंथां अब्ला नोंथां दिनैनि बे आय दाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। आं मोनथियैखौबो नोंथांनिफ्राय आं मोनथि नो मोनबाय।
औ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथां औ।